हेलौ मा खबर नोंथां?
मोजाङैनो दं
अ ओ माइ गायखांबायना?
माइया गायखांसिगोन एसे दंबावो
अ ओ हाजिराफोर लायो ना ना खामला लायो?
हाजिरा होना गायो। आतसा ओमफ्राय हाजिराफोरा बेसेबां बेसेबां लायो? हाजिराया दा सारिस'आनो लायो उम उम हाजिराखौ सारिस' लायो थिखाबा पन्द्रस' लायो बिगा
ओंखाम जाहोबा सारि तिनस' हाजिराया ओंखाम बोथिसे सा ख'लानै
अ आरोबाव ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं ओइ मागो दमासियाव माबायदि फालिनाय जायो? आरो मा मा फिथाफोर सावनाय जायो?
मागो दमा सिङाव जोङो फिथा फिथा देयो थावनि एनथाब आरो लारु सिबिं लारु आरो इदिनो सिरा। सिरा नालेंखरनि सिरा इदि बानायो आरो।
अ अ।
फुजा हैयो इदिनो न'फोराव बाय बांला। थुगियो। थालि थायखा। बुद प्रसाद बेबायदि होनानै मागो दमासिंफोराव माबा खामा आरो बिदिनो बेनिफ्राय नेक्स्ट बिनि उनाव खानायो आरो इदिनो मानसि गोदोर मानसिखो मान हो
खुलुमनानै अ अ मानसि
खुलुमो ओं खुलुमो। फिसाखो बोर सास्रियो गोदोरखो आरो बो मान होयो।
ओमफाय गोदोनि उम माने गोदोनिफ्रायनो जोंनिया माने इदिनो मागो दमासियाव न'खर न'खर हाबनानै जायो माने फिथा सौराय ज' जालायोमोन दाबो बेबायदि दंना गोदोनि बायदि? दिनो।
अ दाबो बेबायदिनो दोङो जेनेबा बैसोगोराफोरा बोराय बेन्थ'फोरा ज' ज' हाबलायनानै इदिनो जौ सेरेब लोङो आरो इदिनो हा इदिनो सा लोंनाया सा लोङो इदिनो। ओ दमासिंनि दिन नालाय। इदिनो फिस फिथा सौराय बायदिसिना जानानै इदिनो अमा समा भाजा साजा जालाङो आरो गिरासथरा होयो बिदिनो जालाङो। बिबो लिङो बिबो लिङो। बिनावबो हाबनांगौ बिनावबो हाबनांगौ जायो आर'।
अ अ।
गामि ओ इदिनो गासिनि गैबो आरोना। गामि गंसेयाव जेरै
हाबलायलाय बा गाहाम नाङो आरो बयबो जेनबा नोंनियाव हाब बा आंनियावबो हाबफाय आंबो माइबा मोनसे होलायबाय साब फानि इदिनो भाजा जौ सेरेब बिदिनो।
ओमफाय नों अ।
उम।
बैसागो फोरबो फालिनाय जायोना?
बैसागोबो फालियो फालिनायालाय। बैसागोआ बैसागोनि एक थारिक खालि नो जोङो बिदिनो बैसागो मागियो। एबा गो-गो-गोदोरखो मान होयो बेयावबो। गोबोर सास्रियो बेबायदिनो न'खर न'खर हाबनानै बयबो गोदोरखौ मान होयो उदैखौ बोर सारस्रियो बिदिनो गासैनिबो न' खर'आव हाबनानै बिदिनो माबा खामो आरो मागियो आरो इदिनो। ओमफ्राय बे न'खरा जाहैबाय जेनबा मान होयो फैसा होयो इनिफ्राय गय जरा फाथै जरा आरो हि इयो हियो होनानै इदिनो बरायो आरो।
औ गोदान ओ नोङो नोंथाङा बुंनो हागोन ना माने ओ बर' हारिमुआव दामनाय देव दामनाय दामग्रा देग्रा आगजुनि मुंफोरखौ बुंलाय।
बर'आ बर'नि दामग्रा देग्राया जाबाय खाम सिफुं, जथा, सेरजा, ओ जाफ्रिं बेखो लानानैनो बर'आ बैसागु फोरबोआव दामजु दामला लानानै बिदिनो गिदिंनानै मोसायो। दामजु दामला लायो आरो बिदिनो।
आ ओमफाय जोंना गाननाय जोमनाय खसाबाथ' दोंखायो।
गाननाय जोमनाय फसाबा जाहैबाय जोङो गोमो गानो दख'नाखौ गोमो गानबाय बिनि बादै आरो ओ जिखो रेगे रेगां लाबाय सलाखो गोजा गानबाय
दा उ।
बि गोदै गाननानै मोसायो आरो जेनेबा मोनसे बर'नि माबाखो लाखियो आरो जोङो। गाननाय जोमनायदोंबो बैसागो फोरबोखौ जोङो मोनसे एक द्रेस गाननानैनो जोङो बे
औ। बैसागु मागिनानै। जोंनिथिंबो बिदिनो माने गाजा गोमजायै गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' ज'नो माने गासिबो मागियो खाम, सिफुं, सेरजा, जथा दामनानै। बिदिनो जोबोर गाजा गोमजायै बैसागु खुंनाय जायो। बिदिनो जोंथिंबो एखे एखे द्रेस गानो ओमफ्राय जोबोर मोजां नाङो आरो ना बर'नि एकदम गाननाय जोमनायानो जोंनि सिनायथि औ आरो बेरखाङो बहुद मोजां ओमफाय आरो बै बैसागोआव दा एसे सोलायनाय नुनो मोनदों। माने गोदो बैसागोआव जोंफोरो इदिनो ज' ज' ज' ज' माने खुगाजों मेथाइ खनानै बा जोङो ओ खुगा मेथाइफोर खनानै जोङो बैसागु मोसायोमोन। जोंना बायदि बर' हारियाव माने बायदि रोखोमनि खुगा मेथाइफोर मोननो थाङो माने गाव रनसायनानै खुगा मेथाइफोर रनसायनाय गालांनाय लिरलांनाय आरो इदि ओ जेनेबा बायदि मेथाइफोरखौ बैसागु मेथाइ हाबा मेथाइ बायदिफोरखौ जोङो ओ माबा ओ गाव खननाय मोनो। खिन्थु नाथाय मा आथिखालाव बैसागो फोरबो होनब्लाथाय बांसिनानो खुगा मेथाइ बा खुगाजों रोजाबनानै बैसागो मागिनाय नुनो मोननो थांला। एसोर मा खालामो दानिया मिउजिक माने देख लानासो इसोरो बैसागु मागिथिंनायखौ जोंनिथिं एसे नुनो मोनबोदों आरो ना गासिबो नंजोबा खिन्थु खायसे खायसे दाबसे गामिनिफ्राय माने बि
खायसेया उ दा जोङो दा जोङो देग एखि दामनायखौ बाहाय बाहाय खोम लांनो नागिरदों मानो होनोब्ला जोङो दा ओइ खाम सिफुं जथा इदिनो जोङो दा बैसागोखौ गाजा गोम जा खुंलाङो आरो जेनेबा जोङो दा बेबायदि लानानैखो इबि माबाजों मोसानायखौ देगजों मोसानायखौ इसे इसे ए खमायलांबाय थानो हमदो आरो
औ मोजां बिदिब्ला मोजां खौरां माने बेफोरखौ बाहायालासिनो जों माने जोंनि टेलेन्ट जा जोङो खुगाजों अ खुगाजों औ बेखौ दिन्थिसारनांगौ आरो अब्लानियासो माने साबसिन बैसागु होननानै बुंनो हायो। आरो आजिखालिथ' बैसागुआव बिदिनो कम्पिटिसनफोर जायो नामाथाय ना ओ आर'जनि कमपिटिसन मोसानाय मुसुरनाय रोजाबनाय उ उम बायदि फांसन नुनो मोनो बैसागु बोथोराव नोंसोरनिथिंबो जायोना बिदि?
जायो जोंथिंबो बि बिदिनो जेनेबा फांसन फाथियो आरो फांसन फाथिनानै बिदिनो गाजा गोम थां मोसालायो आरो गथ' उन्दै उन्दैफोरखौ कम्पिटिसन बानायनानै होयो होयो बिदिनो गोदोरखौबो कमपिटिसन होयो आरो इदिनो मोसानायखौ सोरनिया बांसिन मोजां जायो दामनाय देनाय सोरनिया बांसिन मोजां जायो बेखौ लानानैनो दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायजों मोजां नुयो ब्ला बेनो मोनो आरो प्राइजखौ मोजां प्राइजखौ मोनो आरो बांसिन समान जानायफोरा आरो बे मिउजिकजों मिलायनायफोरफोरखौ मोजां प्राइज होयो आरो
उ
आरो नोंथाङा मोसानायनि बागै मा होनो माने सासे मानसिया कम्पिटिसन मोसाबा बेयाव मा मा जेनेबा थायो? कम सासे कम्पिटिसननि थाखाय माबोरै जेनेबा बे कम्पिटिसनाव बाहागो लाथावना जायो माने मा मा मुद्रा नांगौ मुद्रायाथ' नांखागौ जेनेबा मोसानायाव आरो बेजों लोगोसे मा मा नांफादेरो?
कम्पिटिसन मोसानायाव जाबाय गाननाय जोमनायावबो साय खनाय जायो बेनिफ्राय दामनाय देनायजोंबो जेनेबा गावनि बस माबाजों मिउजिकजों मिलायनांगौ गोन आखाइ आइथिन जेनेबा गासैबो मिलायोबा दामनायनि सारजों मिलायोबा बेखौनो मोजांसिन सिन होननानै प्राइजखौ मोजां प्राइजखौ होनाय जायो। जेनेबा दामनायफोरजों मोसानाया मिलायाबा बिखो आरो सायख'नायाव बाहाय थान जायो आरो जेनेबा बांसिन मोसानो रोंनायखौ बिदिनो दामनायफोरजों मिउजिकफोरा मिलायोबा आखाइ आथिं फोर मिलायबा गासिबो मिलायजोबोबा गाननाय जोमनायफोरजों फसाबजों मिलायोबा बेनो फार्स्ट प्राइजफोरखौ खौ मोनो आरो मोननो हायो आरो
औ औ जोबोद मोजां अ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोननाय थाबाय
उम